खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय औ खोनादों नोंथां ओ नोंथाङा ओम मोनाबिलिनि जाम जामुंखौ जाखांबाय नामा?
औ जाखांबाय नोंथां।
औ द-दा नोंथाङा मा खालामबाय दं?
आं दं ओरैनो नोंथां।
औ दा आं नोंथांजों ओ जोंनि बरनि गुबै ओ जानाय लोंनायनि बागै सावरायनो सानदों नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। खोनादों दा नोंथाङा?
औ होनफैलाय नोंथाङा आं खोनाया खैमोन?
औ औ बिदिबा जों दा जानाय लोंनायनि बागै सावरायनोसै नामा नोंथां।
औ औ दे।
औ जेरै जोंनि बर'नि जानाय रोंनायानोथ अनलाजों दाउ सबायजों साम। बिदिनो नारजिजों अमा बिदिनो बायदि बायदि। दं आरोना नोंथां। औ। नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा। अनलाजों दाउखौ बोरै संङो। खोनादों दा नोंथाङा।
आं मोजां खोनायासै नोंथां।
औ। अनलाजों दाउखौ माबोरै सङो बेखौ। फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा।
हो हो।
अनलाजों दाउखौ बोरै सङो बेखौ फोरमायनो। हागोन नामा ना नोंथां।
अनलाजों दाउजों होनोब्लाथ' जोंनि अनलाजों दाउआ बर'नि। बे मोनसे जोङो सानफ्रोमबोनि दानाय। आदाराव ओंख्रि महरैबो जानाय जायो। ओ निफ्राय। अनलाजों दाउखौ ओ अनला ओंख्रिखौ माने ओ गाहायै खारैजों खालामनाय जायो। बायदियाव खैना गोदानखौ गिबि ओंखाम संहोनायाव ओ हाथासुनि खुरनाय महरै ओंख्रि संनानै। जाहोनाय जायो आरो।
औ औ नंगौ।
औ। दा बेवहाय ओ अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां जेरै जोङो बेहाय माइरं एसे। नांगौ। जायो आरोना नोंथां जेरै माइरंखौ जोङो सुनानै लाग्रोबाय सुनानै लानायनि उनाव दसे। सान्दुआव फोराननाय जायो आ। नोंथां। बेयाव। सानदौ फोरान फोराननायनि उनाव बेखौ उलार एबा दिंखियाव देनाय जायो गोदोनि दिनावथ' उलार दङमोन नाथाय दा उलारा जोब्बाय एसे खमायलांदों आरो दा मिक्सार मेसिन दं बेफोराव। देयो आरो ना नोंथां।
बेनिफ्राय बे गो ओ जा सारायाव माने बेदर दं बे बेदरखौ थाव एसे होनानै पियास होनु गासैखौबो जिखिनि मस्ला मस्लि होनानै माने बेदरखौ एवफ्रना लाग्रोनाय जायो आरोना नोंथां
एव एव एवफ्राना लाग्रोनायनि उनाव बेखौ दैखाङो दिखांनायनि उनाव बे सेम सारायावनो माने दै होयो दै होनायनि उनाव दैखौ गोदौ होयो आरोना नोंथां गोदौहोनायनि उन गोदौ होनायनि उनाव जा जोङो बे अन माइरं खौ गुन्दै खालामनायखौ माने जोङो बे अनलानि दैयाव फ्रि फ्रि होनाय जायो आरोना नों फ्रि फ्रि होनायनि उनाव बे बेखौ गोदौ होयो गोदौ होनायनि उनाव बेयाव जाखिनि खारै नांगौ जाखिनि संख्रि जि जि मस्ला नांगौ बेखिनिखौ होनाय जायो आरो गोना नोंथां बेनि उनाव जा जों बेदर एवफ्राननाय दंमोन बेखौबो हरनाय जायो बेनि उनावनो एसे गोदौबोनायनि उनावनो मोनो आरोना जोंनि ओंख्रिया बिदिनो आरोना नों औ नोंथाङा बिदिबा फोरमायदो जे नारजि जि आरो अमाखौ माबोरै सङो
औ नारजि आरो अनलायाबो जोंनि बर'नि मोनसे गाहाय जानाय आदार बियो ओ ओम बेखौ जोंहा ओ गिबियाव फाथो मैगंनिफ्राय फाथो मैगंनि बिलाइखौ फोराननानै बेनिफ्राय जा बिलाइ गोरान बेखौ जोङो नारजि जि होननानै ओ दिहुननाय जायो बे नारजिखौ ओ बियाव ओ सोमनानै लाग्रोनांगौ गोबावै सोमनानै लाग्रोनांगौ सोमनानैखौ मोज जाङै सुनां सुनानै लानांगौ नङाबा एस से गोखा जायो आरो
औ औ नंगौ
बेखौ ओ मोजाङै सुनानै ओम जोङो साराय बा जोंनि ओंखाम संग्रा दो बेफोराव ओम मा होन जाङै ओ बेखौ ओ रुइहोनानै बा बेखौ गोदौ गोदौजासे रुइहोनानै ओ बेनिफ्राय खारै होनानै इनिफ्राय जोङो बिनि थावनायखौ बांहोनो थाखाय जोङो अमा बेदरखौ एवफ्रामनानै होनाय जायो आरो बेखौथ' गाहाय जोङो खारै ओं खारैजोंनो ओ संनाय जायो। नारजि ओंख्रिखौ। औ बोरै बि थावनाया जोबोर गोथाव जायो।
औ नंगौ नोंथां।
खारै ओं बे नारजिखौ ओ जोङो थ'ओंख्रि महरैबो जायो नाथाय बेखौ जोङो ओ जोंनि ओम बर' न'खरफोरनि ओम। खायसे सुबुंफोरा सोरगोआरि जायोब्ला बेवहाय बेखौ न'खरनि। फ्राय ओ सोरगोआव बिदाय हरनो थाखाय। बा न'खरनिफ्राय बिदाय हरनो थाखाय ओ गाम न'खरनि गामिनि ओनसोलनि सुबुं। फोरा ज' जानानै। ओंख्रि संनानै ओ नारजि जानाय। बो नुनो मोनो आरो। जों जोंनि बर' समाजाव बे बे। खान्थिया नोंसि नोंथांमोननियावबो दङ नामा।
औ दं नों। थां बिदिनो सेम। जेनेबा जोंनि जोंनि सुबुंनि गेजेराव। फोथायनाय दं आरो। जे मानसि थैबा जे। माने नारजि ओंख्रि सङाबालायनो जों वा थाङा बिदि फोथायनाय दं आरोना सुबुंनि गेजेराव माने नोंथां।
गोजान जायो आरो बिनि। जिउमाया।
औ औ। बिदि आरो बिदि नार्जि संनानै जायो।
जानाय लोंनायाव ओ बर'फोरनियाथ' जोंहा गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय। एम्फौ एनलाफोरखौबो। जानाय जायो आरो।
औ औ नंगौ।
थाङा नोंथांमोननि। ओनसोलाव बेफोरबायदि एम्फौ एनलाफोर जायोब्ला मा मा एम्फौ एनलाफोरखौ जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हायो नामा।
बिदिनो एम्फौ एनलाखौथ' बिदिनो जोंफोरबोथ' लाया बिदिनो गामियाव लानाय दं। जेन लाथा एम फौ बेखौ लायो आरो। दोननानै औ जेरै बेखौ सिखिरि सिखिरिखौ फार्स्टआवनो आं बाराएसे रोङा आरोना नोंथां थेवबो जिखिनि आं मिथि थिगौ बेखिनिखौ बुंगोन आरो आं नोंथां। औ बिदिनो फार्स्टनिफ्राय बियो गोमोन जायो गोमोन जानाय गोमोन जानायनि उनाव बेखौ माने बियो सिखिरि जायो आरो। सिखिरिनिफ्राय बिदै दैयो बि बिदै दैनायनि उनाव बियो माने फिसा ओंखारो आ रोना नोंथां। फिसा ओंखारनायनि उनाव बिनो जाखिनि बिलाइ गोरलै गोरलै इन्दि बिलाइ होननानै मिथि नाय जायो आरो ना बेनि बिलाइ जाहोखौ इन्दि बिलाइ खौ बेनो होनानै बेखौ गिदिर खालामो। फिसाखौ फिसायाव माने गोरलै बिलाइखौ होनांगौ होननानै मिथियो
औ औ थारैनो।
बिदिनो मिथिनानै बेखौ जाखिनि एसे गिदिर गिदिर जायोबा माने बिनि बिलाइ गोराखौ होनाय जायो गोराखौ होनायनि उनाव बेखौ बिदिनो देरो देरनायनि उनाव बियो मोनसे लाइ बिलाइ एबा लाइ बिलाइ गोरानाव बेखौ माने गोमोन जाबा दोनहरो। दोनहनायनि उनाव बियो माने फिथोब जायो आ रोना नोंथां औ औ फिथोबखौ बिनिफ्राय दिहु बेखौ दिहुनो दिहुननायनि उनाव फिथोबखौबो जों फाननानै गोबां रां मोनो। बेनि फ्राय बे लाथाय एमफौवखौबो फाननानै जो गोबां रां खामायनो हायो आरो ना नोंथां। औ
बेखौथ' बरफोरा गोदोनिफ्रायनो दोरोङारि ओ दानाय महरै लाबोबाय दङ।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ थारैनो बे बेफोरबायदि। एम्फौ-एनलाफोर जानाया जोंनि ओनसोलावबो दङ।
औ औ दं।
जेरै एम्फौ-लाथाजों लोगोसे दानिसो नोंथाङा फोरमायबोनाय एम्फौ लाथाजों लोगोसे - जे जोङो गुसें सेंग्रा, इंखावरि ओफ्राय बोरबाय
औ औ
जानाय जायो आरो
औ औ नंगौ।
बेफोरखौ जोङो गाहायै दैज्लां-बोथोरनि समाव बांसिनै मोननाय जायो जों गुसेंग्राफोरखौ जावनानै हानिफ्राय मोनो ओमफ्राय बोरबायाइखौथ' मेसें बोथोराव मोननाय जायो। बेखौबो बालाबारिफोराव जावनानै मो नो आरो ओ ओमफ्राय एंखावरिफोराबो दैज्लाङाव ओ माबायाव मा होनो नाराबारिफोराव
औ औ
बेफोराव मोनो आरो गाहायैथ' गांजेमा गांजेमायाबो जोंनि एम्फौ एनलायाव गोग्लैगोन नङा होमबा
औ औ नंगौ नोंथां।
जोबोर गोथाव मोनसे जानाय ओ खाजा बेबो मोदोमफ्रुलायथारो गांजेमायाबो बेखौ जोङो बाथोन फ्राय खालामनानै एवनानै बेफोरबायदि जा जानो हायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां बिदिनो जों गोबां गोबां रोखोमनि जानाय लोंनाय दं जोंनियाव जेरै उ थास थास'खौबोथ' जों ओ थास' बेदर, थास' आथिं, थास' बिसं, थास' बिबार, औ थास' थारा बिदि गा सैखौबो जानो हायो ना नोंथां। बाय हाग्रायाव मोननाय बायदि बायदि मैगं दं आरो फैनानै थां औ
दा बेफोरखौ जोङो ओ गोरलैयैनोबो मोनो आरो बेफोरनिफ्राय जोङो नांगौ बायदि ओ मा होनगोन बेखौ भिटामिन जे ओब मोनो बेखौ ओ जोङो गोगोयै मोनो आरो जेरै जोङो हाथाय बाजारनि जेखि जाया मैगं थाइगंफोराथ' आथिखालाव मा होनो रासायनारि हासारफोर मुलिफोर बेफोर बाहायनानै गोबां ओ जोंनि देहानि थाखाय खहा गोनांफोरबो जों गोबां नुनो मोनदों नङा होमबा
औ औ नंगौ नोंथां
जोंफोरनो गामि ओनसोलाव मोननाय बेफोरबायदि ओ हा दानि मैगं मुंफोरखौ जों गोरलैयैनोबो मोनो आरो बेवहाय जानानै जोङो देहानि खहा जानायखौबो जोङो नुनो मोना आरो।
औ औ दे बिदिबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय
औ औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ